औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
औ आङो दङ दे ओरैनो।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
अ दे बिदिब्ला नोंथाङा जुदि सम होनो हागोनब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फैनाय जादों। आयदाखौ आयदायानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओह दैबाना जोंनि आसामाव जानाय दैबानानि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंखौ कल हरनाय जादों।
औ औ।
औ बिदिब्ला आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ जागोन दे ओं।
औ नोंथाङाबोथ' दैबाना होनोब्लाथ' मिथिखायो। जानांगौ ना दैबानाखौथ' नुफेरखाबाय नोंथाङा? औ दैबानाया जाहैबाय मोनसे मिथिंगायारि खैफोद होननानै जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला? बेखौ जोङो रावबो खालामनो होननानै खालामा बेयो माने मोनसे औ खैफोद जाखानाय आरोना। बे माब्ला समाव मा ओ समाव जायो। बेखौ जों रावबो मोनथिया बे माने बोथोरजों
माने बियो दसे समनि गेजेरावबाबो जानो हायो। आ माने बेखौ जोङो रावबो हमदां मोना, मोनथि मोना।
औ बोथोरजोंसो जाहैबाय आरोना। बियो दै उम दैबानाया
मिथिंगानिनो मोनसे नेमखान्थिखा बियो।
औ।
माने ओह नोंथाङाबोथ' मिथिखायोना भारत हादरनि जेनेबा जोंनि भारत हादर रायजोफोरनि मादाव जोंनि आसाम रायजोआ माने बयनिख्रुइबो बांसिन दैबाना जानाय मोनसे आरोना रायजोआ। जोंनि आसाम रायजोआ भारतनि मादावनो माने जोंनि आसामावल' बांसिन दैबाना जानायखौ जों खोनाबाय थायोना नोंथां। औ औ। जेनेबा आसामाव दैज्लां बोथोराव बांसिन अखा हानायखायनो माने दैमा -दैसा बायदिसिना हाखर बिलो फुख्रिनि दैफोरा लोमजोबनानै माने आबुं जाजोबोलै। ओमफाय जेब्ला बिदिनो बे अखा हानायनि बिबांङा बारा जायो आरो हाजो हाजो एरियानिफ्राय माने दैफोरा
दै ओम -ओम।
अखा हायोब्ला माने दैया फोर्थि जानानै उसिफावबोनानै औ माने खाथिनि बिलो- बिलोमा खाथिनि माने हायेन समान -समान ओनसोलाव माने लोमफैनानै बेखौ माने दैबाना जो खालाम
दैबाना हमना होफैयो ओम।
बिदिनो माने दै लोमनायखौनोथ' जोङो दैबाना होनना बुंनाय जायोना। दैबाना माने जे थिंबो दै जाजोबनाय औ ओ बेनि अनगायैबो माने जेनेबा जोंनाव बुहुम नाङै दुंथ जे जायो। जोंनाव दा जे सान्दुं दुंबाय दङ बिदि बारि बिदुं दुंनाय ओमफ्राय बिदिनो बांग्रिं मावनाय बांग्रिं मावनायनि जाहोनावबोथ' जोंना दैबाना जायोना नोंथां आरो जे ओ बिदुं दुंनायनि जाहोनाव जेनेबा दा दुंथायनि जाहोनाव बर'बा ग गलि नानै बा आवलिनानै माने बियो अखा महर मोनो।
अखा ओम औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो माने बियो मोनसे मोनफा मोनफा मिथिंगानिनो नेमखान्थि। दा बेफोरनि जाउनावनो माने दैबाना जायो आरो ओह जेनेबा दाल' नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि आसामा माने ओम जोबोद दुखु नांथावै माने औ दैबानाजों माने ओ साग्लोबगासिनोबा। खोख्लैजाबोगासिनो आरो आसामा माने बियो माने गोदोनिल' बाथ्रा नङा दानि माने बियो मोनसे रायजोनिनो मोनसे मिथिंगायारि खे फेट जानानै फैबाय आरो ओम। बेयो माने मोनसे ओ जाथायल' बा खैफोदल' नङा बेयो माने बोसोरफ्रोमबो जाफ्लेबाय थानाय खैफोद होननानै सानना लानांगोन जोङो ओ माने दैबाना जानायजोंथ' जोंनिया जेबो मुलाम्फा जाया नालाय बेजों खहासो जायो बेयो दै हा जाफ्लायबाय थानाय थाखाय जोंना माने समाजाव गिख्रंथाव थासारि सोमजियो बिदिनो रांखान थि आरो आबहावा बायदिफोराबो माने जोंनिया गुबुंले जायो आरो
गोब्रोंनाय जायोथ' आरो ओ।
जेनेबा जोंनि भारतनि सा सानजा रायजो बा आसामाव माने मौसुमि बार बारोना नोंथां। बे माने बार दैबानाजों माने सिलिंखार जाबाय थायोलै। ओ आसामनि माने बेयो बुरलुंबुथुर दैमा जायखौ नोंथाङाबोथ' खोनाखादों।
औ खोनादों।
था जोंनि माबाजोंनो बोहैलांदों बे दैमा दैसा माने बे बेवहाय ज जाहैजोबो ना गासिब बे दैमाफोरानो बोहैालांनायफोरा बेवहाय माने औ औ गासिबो दै दैमानि दै बा दैफोरा बेवहाय ज' जायै लांजोबनानै बिदिनो लोमफाव लोमजोब हाबनानै माने उसिफावनानै दै बानाया जायो आरो
औ
दैबाना जानायनि जाहोनावथ' जोंहा गोबां माने जा थायो जायो आरो जिब जुनारनि जिउ खहा जायो। बिफां लाइफांफोराबो सिलिंखार जायो धोनदलद खहा जानांगौ
औ खायफानि न'आवथ' इदिनो ओ दैबानाबो जानो थाङोना नोंथां।
औ
बिदिनो दैयाबो ओ खायफानि न'आव लोमहैजोबो खायफा बेयाव उन्दुनो मोना। आरो बि औ
माने नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैबाना जाफेरबाय ना
जाबाय जाबाय जोंनिखिबो जाबाय
जानाय समाव नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा खालामो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथा थां
अ जोंनियाथ' ओरैनो दैबाना जायो इदि लामा सेर सेराव दै बारा जायो बिदि न'फोराव बारा जाया आरोनाओ गुबुनफोराव जायो आरो गुब जायगा फोराव इदिनो दै बाना जायो जोंनिखि इदि बारा जाया थेवब्लाबो जोंनिखि लामा खिनियाव बांद्राय इदि दै लोमो आरो ना बिदिनो जोंहा अमा दाउबो फिसियो नालाय बिदि जायगायाव दै लोमो आरोना जोंनिया ओमफ्राय अमाफोरखौ इदिनो मोसौ खौ इदिनो खानोबो खस्थ' जायो गलिफोरावबो दै लोमलााय बायो नालाय
औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो माने औ खोनादों नोंथां
औ
बे दैबानाखौ होबथानायनि थाखाय माबाफोर राहा लानो हायो नामा नोंथां हानायाथ' हायो जोंमाने सुबुं फोरा माने बिफां लाइफां बिफां दानफायनाया बारा जाबायना माने बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव माने ओ बिदिनो बिफां थायोब्लासो जे बिफां गायोब्लासो बिफांनि रोदाफोरा जोंनि हाफोरखौ हमथानानै रोदाफोरा सुंथाबनानै औ हा खौ गोरा खालामगोन अब्लासो माने दैबाना जायोब्लाबो जोंनिया हा खुरखानाय जे जायो नोंथां गोबां खहा जायो जोंनिया फारफ्रोमथिंबो नायनो थाङोब्ला दैबानायाव बिदिनो हा खुरखानायबो जायो बिदिनो जिब जुनारनिबो जिउ खहा जायो बिदिनो बिफां लाइफांफोराबो गुबुनानै सिलिंखार जायो धन दलदआो सुबुंफोरनि न' बाङाबो औ बिदिनो मानो होनोब्ला जोंनि सुबुंफोरा गोबाङानो जिब जुनार फिसिनानै दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुङो बिदिनो बेल' नङा बेनि अनग अनगायैबोथ' जोंनिया आबादानो गाहाय ना जोंनि सुबुंफोरनिया आबाद मावनानै जोङो जिउ खुङोना आबादजोंसो जों थांनानै थायो बेयाव आबादावबो गोबां दै लोमबाय थायोब्ला बा दैबाना जायोब्लाथ' जोंना आबादा मोजां जानाय नं
हाजो जानाय नङाथ' आरो ओं
बेखायनो माने जोङो बेफोरखौ माने दैबानाखौ होबथानो थाखाय होनना बुङोब्ला थ' जों होबथानायनि राहा थायो माने ओ बेखौ खौ माने जोङो दैबाना जागोनखौथ' रावबो मिथिया नालाय थेवब्लाबो माने जोङो दैबाना उम मा होनो दैबानाखौ होबथानो थाखाय जोङो माने बिदिनो दै हा हाखर बा फुख्रि सेर सेर माने बिफां लाइफां गायनांगौ बिदिनो औ हा खुरखालांनो हायि बदि जाहाथे बिफांनि रोदाफोरा हाखौ सुंथानानै लाखिनो हानाय बायदि बेफोरबायदि माने बिफां लाइफां गायना दोनांगौ आरो बिदिनो दैमा‌ दैमाफोर खौ माने दैमा दैसाफोराव माने गेदेर बान्दो होनानै बेखौ माने खोथेनाय जायो बेफोरबायदि ओ बेल' नङा जेनेबा जों सुबुंफोरनि थाखायबो बेफोरो जायो होननानै जों माब्लाबा समाव सानना नो गोनां जायो मानो होनब्ला जों सुबुंफोरा थ' गासैबो ओम मुवा बेसादखौनो माने जोङो बां सिनै बानाय जोङो गासैखौबो माने गोनांथि होननानै सानजोबो आरो नोंथां
औ औ नंगौ बिदिनो
बानाया मिथिंगायारि खैफोद होनोब्लाबो माब्लाबा बियो माने जोंनि मानसिनि सोरजिनाय बा बानायनायावबो जानो हागौ आरो जेरै दैमानि दै -खौ होबथानानै माने दैमानि बिखुङाव बायदि बान्दो खोयोना जोङो बान्दो खोनानै ना थेनाय बेफोरबायदिनो औ बान्दोजों जेनेबा मोब्लिब दिहुननाय दै जगायनाय राहा ओमफाय गोजान ओनसोलाव दै हरनाय बेफोरबायदि खालामनाय जायोना बेव माने माब्लाबा समाव माने गासैबो समाथ' मोजां नङाना। बेवहाय माने जाब्रबथाय औ थाखाय दैमानि बान्दोआ माने बायख्लानोबो हायो आरो। बायख्लानानै माने खाथि खाला हालामफोराव माने दैबाना सोमजिनो हागौ।
उम।
औ बेनिफ्राय जोङो दैबानाखौ रैखा बा होबथानो थाखाय जोङो माने दै। मानि रुगुं बा फारफोराव मा। -थावरि खोनाय जायो औ आरो माब्लाबा बे माथ -थावरिया माने बायनानै ओ खाथि खाला गामि बा रायजोआव माने गोबां न' बां सि -लिंखार आबाद लामा दालां गामि नोगोर जिब जुनार मोसौ फोरनि माने जिउखौबो खहा खालामो आरोना नोंथां औ दा नों -थां जोंनि बे आसामावनो हमनानै ला जोंनि आसामनिनो मोनसे जायगायाव जे। बोसोरफ्रोमबो बा ओम ओ। माने एसे अखा हाब्लानो जे दै थानानै गोबां दैबाना जायो। बे जायगायानो जाहैबाय जोंनि गुवाहा -टि नोंथाङाबोथ' मिथिखायोना औ जेराव बे नोगोर नोगोर बा सोहोर बे ओनसोला बेवहाय माने गोबां सुबुंफोर जाबाय मानो होनब्ला बेवहाय न'जों न' जेबो दै थांनो थाखाय लामा। गैलिया जेबो नाला गैलिया औ न'जोंनो न' बिफां लाइ फां बिदि जेबो दानफायनानै माने गासैखौबो जोङो न' बां बानायनो हमबाय बि दिनो दखान बिदिनो गोबां ओ बानायनो हमबाय बिनि थाखाय माने न' बिल लुनो हमबाय बिदिनो कलकारखाना बायदिफोर लुफुंनायाव जोङो माने बि गोबां बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनां गौ जायोना गोबां जागा होनो गोनां जायो बेनि थाखाय माने बिदिनो दैबाना जानायाव जोंनियाथ' जिब जुनाराबोथ' बिदिनो खहा जा। -खायो आरो बिदिनो सुबुंनि जिउआबो माब्लाबा समाव खैफोद गोनां जानानै फैयो औ औ बिदिनो दैबानाजों लोगोसे जोंहा ओ सुबुंफोरनाव माने गोबां बेराम आजार सोमजियो आरो जेरै बिगुरनि बेराम
औ औ नंगौ ओं खायफानिया बिदिनो दैनि ओ लेथ्रा थायो आरो ना बिदि लेथ्रा दै बिदिनि थाखायनो खायफानिया बिदिनो एलारजि जायो ओम।
बिदिनो माने खायसेया माननानै बिदिनो थानो हाया बि -गुरनि बेराम खायसेया मेलेरिया बिदिनो जब्रा जानानै थानो गोनां जायो। बिदिनो लोमजानाय साजानाय गुजुनाय गगा मोननाय बेफोरबायदि जायो आरो नों दैनि थाखाय ओं आरोथ' जोंहा बे दैबाना जानाय समावथ' जोंखौ ओ मदद नङा गोबां सुबुंङा मानोबा गोबां ओ माबायानो मदद खालामो जोंखौ जेरै ए रिलिफ केम्प बानायना होफैयो जे जोंनो औ आरो बिदिनो जानाय लोंनायनि थाखाय ओ माबा मोनसे सुबिदा खालामना होफैयो थाथ'नो थाखाय औ साननैसो दै दै लोमब्ला बा दैबाना जानाय समाव जोंनो थाथ'नो थाखाय न' बा केम्प लुफैना हो
औ
गोबां जेनेबा जाग्रा आदार दै मुलि गाननाय जोमनाय जेनेबा बेफोरखौ माने खाथि खालानि माने माने सोरकारि नि माने एन जि अ जायखौ बुङो बे माने औ बेफोर माने जोंनो बेफोरबायदि सुबिदाखौ होनाय जायो आरोना नोंथां
नोंगौ ओं
औ बिदिनो गोबां जोंहाथ' दैबाना जायोब्लाथ' उम फारफ्रोमथिंबो जों खहा जायो
खहा जायो ओं
बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां जायगा लानानै जायगा दाब दाब जायगा यावनो जोङो दैबाना जानाय